हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
ओ गोजोन मोना गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय नोंथांसिम
औ नोंथांसिमबो जासि हरनाय थाबाय।
औ ओ आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनाव जादों जोंनो मा ओ दावबायनायनि सोमोन्दै आरोना नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
ओ आ दा बिदिब्ला जोङो ओ ओ आं दा मिथिनो लुबैयो आरोना नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि हालामाव ओरैनो ओ माबाफोर दावबायथावना जायगाफोर दङ नाम बा ओ दावबायनो हा हायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन ओ जेरैहाय जोंनि खाथि खाला जोङो दावबायनाय जायगा होनोबाथाय जोङो सकि हाजो बेफोरबायदि दङ
उम
आरो जायखि जाया जोङो गुबुन हादोराव बेरायनो होनोब्लाथाय जेरैहाय जोङो भुटान जोंनि साखाथियावनो थानाय भु भुटान हादरखौ जोङो मख'जायो औ औ आरो भुटान भुटानावथ' गोबां मानसियानो बेफोरबायदि बेरायनो थाङो नंगौ।
औ औ
ओ जोङो जेरैहाय सकि सकि हाजोआवबो गोबां गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय बेरायनो फायो बेबादिनो जोङो बेवहाय ओ बेबादिनो नभेम्बर डिसेम्बर बा जानुवारि मासाव जोङो बांसि बेरायनो थांनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ
बेवहाय बेबादिनो दैमा दैसा दङ अन्थाइ हाजो दङ आरो बेवहाय गोबां नाफोरबो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ नंगौ
बेजों लोगोसेनो बेवहाय गोबां हाग्राफोराव बेबादि हाग्रानि जिब जुनारफोर थायो आरो नोंथां
औ ओरैनो मा मा जुनारफोर नुनो‌ मोननाय जोङो?
ओहो नोंथाङा खेबसे बुंफिननो हागोन ना?
ओरैनो मा मा जुनारफोर नुनो मोनो बेहाय सुकि हाजोआव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ बेफोरबादि जोङो हाग्रानि जुनारखौ थ' जोङो बेफोरबायदि खाथियावहाय नुनो थाङाखै नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो मैदेर आरिनि ओ खिफोरखौहाय जोङो नुनाय जायो आरो नोंथां
औ आं मा आं खोनानो मोननायाव बेहाय मा सकि हाजोआव मैदेर फैयो होननानै खोनादों आरो औ
औ औ खोनानो मोनदों आरो जों नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो दाब दाब जायगानिफ्राय बेरायनो फैनायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
औ
बेवहाय गोबां बेबायदिनो खाथि खाला ओनसोलनि सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो बेफार फालांगि जेरैहाय जिनि बा जानाय लोंनायनि बा फिथाइ सामथाइनि बेफोरबादि जोङो दखान होनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेफोरबादिनो गोबां ओ खाथि खालानि सुबुंफोरा रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो आरो फालांगि खालामनानैहाय
औ माने जिउ खुंदों आरो ना बिसोरो बेफोरबायदि बे गला
औ-औ-औ नंगौ नोंथां औ
उम बेनिफ्राय नोंथाङा जि बुंबाय बे भुटान रायजो नङा होमबा बेहाय जोङो बेरायनानै मा मा नुथाय नुयोबा माबोरै मोनो जोङो बेरायनानै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माने मा गियान आरजिनो हायो जोङो नङा ओमबा
औ नंगौ जोङो जेनेबा ओ दाबसे गुबुन रायजोआव थांनाय लोगो लोगो बिसिनि ओम जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनाय आरो बिसिनि जेरै नियम खान्थिफोर थायोना गुबुन दाबसे हादोराव बेफोरबायदिनो गावबा गाव बयाबो नियम खान्थि दङ आरो गावब गाव जेरैहाय आसार खान्थि दङ बेफोरखौहाय जोङो मिथिनानै मोनो आरो नोंथां बेफोरबायादिनो बिसिनि राव रायज्लायनाय बेफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो आरो नोंथां मिथिनानै मोननो हायो
औ-औ आरो आं खोनानो मोनलाय बिसोरनो माने मोनसे रुल दङ बा नेम खान्थि दङ आरो ना बिसोरो मा आ द गारि मथर गारि मथर सालायनायनिबो मोनसे मा होनो बेखौ मोनसे लामाजोंनो बिसोरो मा थांनायनिया मोनसे लामा बा फैनायनिया मोनसे गुबुन लामा बिदि थायो आरो नङा ओमबा नोंथां
औ-औ नंगौ नोंथां बेफोरबायदिनो आरो बिसिनि हादोरावहाय हाबनो थाखाय जोंनो गावबा गावनि मोनसे ओ सिनायथि थानाय मोनसे औ-औ जोंनो गोनांथि जायो आरोना नोंथां बेफोरबादिनो आरो जोङो जुदि गारि मथरजों थाङोब्ला बे गारि मटरखौ सालायनो थाखाय जोंनो बेनिबो औ सोरखारनिफ्राय बिथोन गोनां मोनसे
औ
लाइसेन्स होननानै बुङो जोङो बेखौ जोंनो नांगौ जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ
आरो बिसोरनि जायगा बा बिसोरनि ओनसोलाव माने जोङो मा ओ नुनो मोनो
औ
नोंथाङा खोनादोंना औ
मा होनदों नोंथाङा
माने जोङो बिसोरनि ओनसोलाव माने बिसोर बिनि हालामाव जोंना थाङोब्ला औ खोनादों ना नोंथाङा
औ औ औ
औ माने आं बुंदों बिसोरनि ओनसोलाव जोङो गिदिंनो थाङोब्ला बा दावबायनो थाङोब्ला जोङो साखोन सिखोन थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो माने बिसोरनि लामाथ' रखवबो बेफोरबायदि औ जाबोर बा प्लाटिकफोरजों बुंफुंनाय जोङो नुनो मोना आरो नङा होमबा बेखौनो आं बुंदोंमोन
औ नंगौ नोंथां नुनो मोनो नोंथाङा अबावबाफोर दावबायफेरबाय ना
औ आंबोथ' बेहायनो दावबायफेरबाय भुटान रायजोआव लोगोसेनो जोंनि खाथियावनो थानाय सकि हाजो आरो बिदिनो दारागाव हाजो बे दारागाव दैमाफोराव जेन'बा दावबायफेरबाय आरो ओ लोगोसेनो आं मोनसे जायगाखौ मोनथिबावो आरोना जोंनि मा खाथियावनो थानाय मा ओ मानास हायुंङारि अरनबारि बेखौबो एसे मिथिगो आं बेनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायनोसै नामा नोंथां
औ
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
औ आ दा बिदिनो मानास हायुङारि अरनबारि होनोब्लाथ' जोंना ओ बेहाय गोबां गोदोर गुवार माने बे अरनबारिया जोबोर गुवार आरो ना नोंथां
औ
बेहाय औ औ बेहायबो माने गोजान गोजाननि सुबुंफोरा माने ओ न'खर खायफााबा मा न'खरैनो ओ खायफाबा मा लोगो लेवाबा बेफोरबायदिनो फराय फरायसालि बा फरायसालिमानिफ्रायबो मा दावबायना फैनायखौ जोङो बेहाय नुनो मोनो आरो बेहाय दावबायफैयोब्ला जोङो मा गोबां अरननि मा जिब जुनारफोरखौ जोङो बेहाय नुनो मोनो आरो
औ
खोनादोंनाय नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ बेनि गेजेराव आङो मानैसो जुनारफोरनि मुंखौ मख'नानै होनि ओ बेहाय जोङो थाङोब्ला ओ बिदि बेबायदिनो दावराइ जोङो नुनो मोनो आ बिनि ओमफ्राय गान्दाखौ जोङो नुनो मोनो बेनिफ्राय मैदेर बेनिफ्राय ओमफ्राय मोख्रा बा बेफोरबायदिनो गोबां दाावसिनफोरबो जोङो बेहाय नुनो मोनो आरो आरो मैफोरखौबो जोङो ओ नुनो मोनो बेहाय अराय सम माने अराय सानफ्रोमबो बेहाय माने जिब जुनारफोरा ओंखारा आरो नङा होमबा नोंथां औ बेहाय जोङो मोनसे मा मोनसे फोथायनाय आर ना बहुदनो जाय जाय बेरायनो फैयो बेहाय मा मोनसे भायग होननाय मोनसे थायो गासैबो माने बेहाय बेरायनो थांब्लानो जों बेफोरखौ नुजोबा खायफाबा नुयो खायफाबा नुवा आरो बेखौ जोङो मा ओ भायग'जों सोनारनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
अ बेनिफ्राय बेनि साखाथियाव माने बेनि दरखंआवनो दोङो मोनसे मा साहा बागान आरो ना मानास हायुंङारि अरनबारिनि सेरावनो माने मानास नि मोखाङाव माने दरखंआवनो मोनसे साहा बागान दङ आरो बेहायबो जोङो मा ओ बेरायनानै माने दावबायनानै जे बेहाय ओ गोसोफोरखौ गोजोन मोनो। आरो ओ लोगोसेनो बेहाय ओ मानास हायुङारि अरनबारियाथ' ओ एसे एथ'ग्राम गुवार माने गोलाव नालाय बेहाय जोङो मा आथिंजों दाव आथिंजों थाबायनानै जों बेहाय मा नायगिदिंनो हाया आरो बेनि थाखाय जों बेहाय मा ओ जिब गारि लानांगौ जायो आरो। आरो बेहाय गोबां जिब जुनार थानायलाय हाग्रानि जिब जुनार थानायलाय जों बेहाय मा बेबायदिनो जोङो सानै साथाम जों बेहाय मा थाबायनानैबो जोङो नायगिदिंनो हाखाया ओरैब्लाबो जों बेहाय ओ बेफोर जुनारफोरनिफ्राय जों मा जानगाराव थानांगौ बा जों बेखौ गिनांगौ आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ बेफोरखौ जोङो मा औ साननानैनो जोङो मा बेहाय मा ओ जिबगारिखौ होनाय जायो लोगोसेनो जों बेहाय मा रैखाथि हानजा थायो नङा होमबा नोंथां। औ बेफोरखौ जोङो साफा सासे साफा सानै जोङो मा लाफा देरनाय जायो बे गारियावनो जोङो मा बेफोरो ओ जोंजों गारियाव माने दावबायफानायाव हेफाजाब होयो आरो जाहाथे जोङो मा जिब जुनारनिफ्राय जोङो रैखा मोनो बेनि थाखाय बेफोरो जोंजों थाफ देरो आरो
औ नंगौ।
औ ओ दा जोङो बेबायदिनो जोङो दावबायनानै बेहाय जोङो गोबां जिब जुनारखौ नायगिदिंनो हायो लोगोसेनो जोङो मा बेहाय गोबां दा बेसेन गोसा गोसानि जोङो मा बिफां लाइफांफोरबो जों बेहाय नुनो मोनो आरो नङा हा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ दा जोंना बिदिब्ला समाबो जाबाय जोङो सम मिलायो। ब्ला‌ उनफोराव रायज्लायफिननोसै नोंथाङा जोबबा सकि हाजोनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो
औ दा बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ
औ दे बिदिब्ला गोजानथ' औ